औ नोंना।
औ खोनादों नोंथां।
औ।
औ ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङ नामा?
औ दङ।
बिब्दिब्ला जोङो दैबानानि सायाव फंनैसो सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा दैबानानि सायाव एसे फोरमायना होदो।
औ जागोन दे बिदिब्ला
औ नोंथां।
दैबाना होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि थाखाय ओ जोबोद माने दैबाना जायोब्ला खहा खालामलांनो नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव जोङो ओ दैबाना जानानै जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय जोबोद गोहोम खोख्लैयो। ओ जोङो मानि थाखाय बांद्राय अखा हानानै माब्लाबा सम सम बिदिनो दैबाना जायो जोङो बेखौ मोनथिया आरो बुंनो हाया नङा होनब्ला
औ औ।
जोङो ओ गोबां अखा हानायनि जाउनाव जोङो ओरैजाय ओ हाजोनिफ्राय हाजोआवथ' बांद्राय गोबाङानो अखा हाबाय थायो नङा होनब्ला।
औ नोंथां नंगौ।
जोंनि हायेनावहाय माने गाहाय ओनसोल एसे जाबोनायलाय हाजोनिफ्राय बांद्राय अखा हानानै जोंनिथिं ओरैजाय दै बोहैबोनानै माने बेनो ओ दै बाना जानानै माने बेखौ लोमफाव फैयो आरोखि
औ औ।
ओ हाजो ओनसोलफ्रावथ' दंफां लाइफाङा बांद्राय नालाय। बेनि थाखाय माने अखायाबो बांद्राय आरोखि
औ औ।
खायनो बांद्राय अखा हानायनि जाउनावहाय ओह ओरैजाय दैया थायो देरबोनानै ओह बोहैबोनानै माने बेनो गामि ओनसोलावहाय दैबाना जाबोयो आरोखि
औ नोंथां।
बाना जाबोनानै जोंनि न'फोरावहाय लोमसावजोबनानै ओह दैलां आवहाय न' बां लोमखाव जोबनानै आरो ओ माइ आबादफोरावबो लोमसावजोबनानै बालाब गबनानै गालाङो जोङो आबाद मोजाङै मोननाय जाया आरोखि
औ।
ओह जोङो दैज्लां बोथोराव होननानै थाङोब्ला बांसिन अखा हायो नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां
दैज्लां बोथोरावहाय जोङो ओह बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव दाल्मानो गोबां अ दैबानाखौहायो जानायखौ मोनबाय थायो जोङो ओह टाउन सहरावबो बांसिनानो ओह दानि जुग बेवहाय लोमफावनायखौ जोङो नुनो मोनसै माने बेफोर दारैहायो बेबायदि बोथोरा जानानै बांद्राय मानि दै लोमसाव होनानै न' बां लोमसाव होजोबनानै जोबनानै बेबायदि खहा खालामलाङो जोङो मोनथिनो मोनला आरोखि
औ
गोसो बायदिसो दैबाना जायो दानि जुगावहाय ओह जोङो बिब्दिनो माइ आबादफोरावहाय लोमसावनानै जोङो ओह माने माइखौनो मोजाङै मोनैनि जाउनाव जोङो माब्लाबानि समावहाय बायनानैसो जानांगौ गोनां जायो आरोखि
औ औ
ओह बिब्दिनो दै बानाया जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि आरोखि जोङो अ अ दैबाना जायाबा जोंनि जेबो नङा नंनायालाय नाथाय ओ अखा हायाब्लाबो जोङो माइ गायनो मोननाय नङा नालाय ओ बेनिखायनो अखाबो हानांगौ हानाया नाथाय ओ जखानि मथे हानांगौ आरोखि ओ नाथाय जों बे जेबो हमथानो हाया नालाय बुंनो हाया नालाय
उम उम
बिनि थाखायनो जोङो सम लायै सम दैज्लां बोथोरावहायो माने ओ खनबासोआ जोंनि ओ माने गामि ओनसोलावहायो दैबाना जाना लोमसावनानै माइफोरखौ फबना गालाङो आरोखि माने थावरियाहायो बायोब्लाथ' जोंनि ओरैनो बाला बारि जाजोब जोबो नङा होनब्ला
ओं ओं
बालाबारि जानायनि जाउनावहायो खासि हाग हाग्रा मा हाग्रा रज'जोबसिगोन जोङो बिब्दिनो माइ गायनो हाला मा गायनो हाला जानानै जोङो थासिगोन आरोखि बेखौ सिफाय फिननो थाखायबाथ' जोङो गोबां खरस आरो सम नांगौ नङा होनब्ला दै बानायानो माने बेफोरबायदि बालाबारि खालामनानै खासि रज' होनानै खासि बारि जानानै जोङो बेयाव गोदान फिन माइ गायनो थाखाय जोङो जोबोद खस्थ' खालामनानैसो लानांगौ जायो आरोखि
औ नंगौ नोंथां नांगौ
खासि हाग्राखौ सिफायफिननो बेखौनो हाखौहायो बालाबारिनिफ्राय मोजां खालामफिननो थाखाय जोबोद सम आरो खस्थ' नांगौ नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां
दै बानाया जोंनि थाखाय ओ गाज्रि होननानै बुंजायो। नोंथांनि मोनथिनाय बायदिब्ला दैबानाया जोंनो मा मा गोहोम खोख्लैलाङो नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा?
औ। ओ आंनि मथेब्ला दै बानाया जेनेबा समाव मुलाम्फाबो जायो, लोगोसेनो खहाबो जायो आरोना नोंथां। ओ मुलाम्फा जायो होनोब्ला जों जेनेबा बबेबा मोनसे जायगायाव एबा ओनसोलाव गाज्रि मुवाफोर बिदिनो प्लास्टिक बायदिसिना बिदिनो ओ बाहाय जाथावै मुवाफोरा बबेबा जायगायाव थायोब्ला बे दै बाना फैनानै जेनेबा बेखौ ओ बुखारनानै लाबोनानै जेनेबा ना नोंथां, औ बिब्दिनो आरो जेनेबा खहाया जाहैबाय दै बानाया
नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैनाय
गोबां बिबांनि खहा खालामो।
औ।
औ बेनिफ्राय जेनेबा ओ आबाद फोथारफोर मावनायाव दैबानाजों ओ बिब्दिनो गाज्रि प्लास्टिक, मुवा बेसाद, दंफां रोदा, दंफां बिफाङानो फैफायो, बिबदिनो प्लास्टिक बायदिसिना फैफानानै जोंनि आबाद मावनाया जेनेबा हाया गेब्रेंनायनि जाहोनाव ओ हासार गैयैनि हासार गैयि जानानै जेनेबा जोंनि आबादा मोजां जाया आरोना नोंथां।
औ औ।
औ बिबदिनो दैबाना जायोब्ला जोंनि गामि ओनसोलफोरावहायो ओ गोबां खहा खालामलाङो आरोना नोंथां।
औ।
ओ बिब्दिनो सोरनिबा न'फोरखौ लोमस्रावनानै ओ न'फोर खौ बुखारलाङो, मोसौ मैसो बेफोरो जेनेबा गोबां खस्थ' मोनो आरोना नोंथां।
गैया आरो थानो आरोना।
औ औ नोंथां औ। ओ दैबाना जायोब्ला जेनेबा बिब्दिनो थानो थाखायबोथ' मानसिनोबो आरो जिब जुनारफोरनोबोथ' ओ थानो थाखाय जायगा गैया जायो, नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बिबदिनो जेनेबा दैबाना जायोब्ला आरो ओ गायग्रा हा मोजांफोरावबो जेनेबा दैमाजों बोहैखारबोनानै बालाफोरा फबसिनफैयो, नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बिब्दिनो हाया एखेबारे बालाजों खोबफबजोबनानै बेहाय आबाद मावजायै महरै जायो आरोना नोंथां।
औ ओ।
बिबदिनो आबाद मावग्राफोरा गोबां खहा जालाङो आरो नोंथां दैबाना फैनायनि नि जाहोनाव
औ
ओ नोंथाङा सोसेबाव आरो दै बानायनो बागै फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ जोङो ओरैजाय हाजो ओनसोलनिखौ होननानै बुंनोसै
औ औ
हाजो ओनसोलावथ' माने जोबोद बांसिनथो अखा हायो आरोखि ना। ओ बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव जोङो माब्लाबा सम सम माने हाजोखौबो गिसिखानानै लामाफोरखौनो मा माने ओ होथेनायखौ जोङो नुनो मोनबोयो नङा होनब्ला?
औ औ औ औ
दै बानाया माब्ला अखा सानसे बा दसे सम जुब जुब द्राम द्राम अखा हाबाय थाबानो माने ओरैबायदि दि लोमस्रावजोबनानै माने दसेनो न'फोरखौनो बुखारना लांजोबनानै ओरैबायदि खहा खालामलाङो आरोखि ना जायखनिखि मान मानसिफोराबो न' बां जिब जुनार गासिबो माने ने गाव गावनि जिउखौ खहा खालामनानै माने फो गासैखौबोनो न' बां गासिबो फोजोबस्रां लांजोबो आरोखि बे दै बानायाहाय।
औ नोथ'
जेलावहायो एसे ओ लासैयै फैनाय जायो नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
हाजोआव हायो ओरै जोंहा बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव दसेनो माला माला दैया हायो ओ गोबां जायो बेखौ हमनो हाया नङा होनब्ला? ओ माला माला दैबाना जानानै माला माला मा बु ओंखारलांजोबदों जेबो माने मोनथिनो मोनलाया आरोखि।
औ औ ओ
थानाय मानसिफोरनि थाखाय ओ दै बानाया बा अखाया जोबोद आसो
औ ओ नोंथां जा समाबो जाबाय बिब्दिब्ला जोङो उननि समफोराव गोबाङै सावरायजाबावगोन नङा होमबा नोंथां? औ दे नोंथां दे औ।